हेल' हेल' औ नोंथां खोनादों।
ओ जों दा
औ।
बैसागुनि सायाव सावरायनो ना नोंथां?
औ सावराय जायो नोंथां। सावराय जायो।
बैसागुनि सायाव बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंहा मोनसे रंजानायनि सम।
रंजालि फोरबो आरो इयो
नंगौ
ओ बैसागु मोनफैब्ला जोंनिया बिफां लाइफां जिखुनु जाया मिथिंगायानो ओ सोलायखायो आरो जेनेबा मिथिंगानि महरानो एखदम आलादा जाखायो ओंखायनो बैसागु मोनफैबा ओ गोबां सुबुंफोरनि गोसोआनो एकदम रंजाखांनाय मोनखायो आरो
नंगौ
ओ बिफांफोरा बिफांफोराबो जेनेबा फार्स्टआवथ' ओ बैसागनि माखासे ओम मोनसे मासनि सिगाङाव ओ बिलाइफोरा फुरा थख्ला जाजोबना थानानै बा बिलाइया सिरिजोबनानै ओमफ्राय गोदान गोदान बिलाइ गोरलै गोरलै सोमखोर एकदम बरिया एकदम महर लायो आरो जेनेबा बे समाव
नंगौ
बैसागु मोनफैब्ला जोंहा जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बायदि माखासे गोबां फोरबोफोर दं बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय बिनिफ्राय आरो ओ जयैनो लोगो नांलायनानै ओ गोखा गोखै खानानै जानाय ओबेबायदिनो नस न'खर न'खर फुजा होस्रांनानै औ
जिथु बैसागो बोथोरखौ नोंथांमोननि एरियायाव माबोरै फालिनाय जायो
जोंनि हागोन नोंथां हागोन
उम
बिदिनो जेनेबा जयैनो एकदमबारे गाजा गोमजा दामनाय देनाय ओ गाननाय जोमनाय हिन्जावसाफ्रा दखना बिदन, गस्ला गोजा, गुफुर बेबादि गानो ओमफ्राय आरो हौवासाफोरा गस्ला गुफुर ओमफ्राय गामसा खायफाया गेन्जिबो गानो बिदिनो गस्ला एसे हाफ गेन्जि गानो ओमफ्राय बिदिनो जेनबा बयबो एकदम गथ' गथायफोराबो बिदिनो गस्लाय ओय खदा ओ बो बैसागुनि जेनेबा जोंनि कर्टआ बेखौ गाननानै मोसायो।
नंगौ सिथुनि सिथुनोखि जों बैसागो बोथोराव जोङो रंजायो। नोंथाङा जिथुनिखि बुंदों बेफोर गाथ्रा बाथ्राया गासैबो सैथो नोंगौ जों बैसागु बथोर सहैनाय लोगो लोगो जोङो माखासे जोङो रंजानायाव माखासे जों मु खुब जायो एबा जोंनि सुबुंफोरा गोजान जानायाव खामानि मावनो थांनायाबो माने बैसागु बोथोराव न'आव फैयो थिग बे बेबायदिनो बैसागु बोथोराव जों माखासे खाम, सि फुं, जथा, सेरजा लानानै जों मोसायो नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव नुनो मोनदों जे जोङो गुबुन गुबुन एबा गुबुन गुबुन जायगाफोराव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों माखासे जायगाफ्राव नुनो मोनदों जे दिनै जोंनि माखासे जोंनि गामिफोराव दिनै माने जोंनि खामा, सि फुं, जथा, सेरजाखौ दिनै लायालासिनो दिनै माखासे डि जे बक्स लानानै डि जे मेथाइजों जों मोसानाय बेफोरबायदि जों माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ एबा बेफोरबायदि माखासे भिडिअफोरखौ जों माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबोबाय थादों एबा नोंथांमोननि एरियायाव माबायदि मोसानाय जायो बेफोरबायदिनो खामि, सिफुं लानानै मोसायोना ना बेबायदिनो माखासे दिडिजे बक्सफोरखौ लानानै मोसानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मा होनो जोंनिखैजायाथ' बेबायदि जेनेबा हारिमुनिनो माखासे बुस्थु दं दामजु जेरै- खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, गंगोना, थरखा, बेफोरखौ लायो नोंगौ बक्सबो लाफायो थेवबाबो बक्सआव जेनेब एा इयाव एक्सट्रायै मेथाइ दामनानै मोसाया आरो बेयाव मा होनो बेखौ जेनेबा माने जोंनि माथोखौ बयबो खोनासारनायनि थाखायल' माने स्पिकार बायदि महरैल' बाहायो बे बुस्थुखौ। बेनो जेनेबा नोंथां।
नंगौ जिथुनिखि नोंथाङा फोरमायदों बे बेफोर बाथ्राया गासिबो सैथो नंगौ जों बैसागो बोथोरजों सफैनाय लोगो लोगो जोङो जोङो मोसायो नंगौ जों बैसागो बोथोरा जोंनि एप्रिल माननि एप्रिल दाननि जोङो जिबाव फाव जानाय लोगो लोगो जोङो दिनै जोङोस थुखैनाय हाबाफारि लायो। जेरै बैसागुोोरावोङो गिबि हाबाफारि होनबाथाय जों बैसागु बरायनाय हाबाफारि लायो जेरै जोङो बैसागु बरायनाय हाबाफारिनि सिगां जोङो माखासे जोङो दिनै मोसौ बैसाग होननानै बुङो दिनै मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौ थुखैनाय जायो जेरै जोङो मोसौखौ जोङो बैसाग बैस जेरै मो ज थुैनानै जोङो दिनै माने लाव फान्दाव सारानानै लाव नांखा बेंनाांखा बोस बोसोर बारायबाय था होननानै जों बुज्रावनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो मोसखौ थुखैनायायो थुखैखांनानै जों माखा मोसौखौ जों देलनाय जायो। देलायनायजों लोगोसे माखासे गंफ्रोराव थाव फोननाय जायो बेबायदिनो जोङो मोसौखौ गाव थाव बुंखांनायनि उनाव थखैखांनायनि उनाव दग्लिारियाव जों मोसौ सौ गोदो होनाय जायो बेनि उनाव फैखांनानै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गोखा गोखै जोङो जानाय जायो नंगौ जे जायखौ बुङो गोखा गोखै जायखौ आं दिनै नाम लाजोबनाया दिनै बर' समाजनि गेजेराव जोङो गोदोनिफ्रायनो आबौ-आबौैया दिनै हाग्रायाव थनानै मोजां मोनबोदों जोंनि बर' सुबुंफोरा ओंखायनो हाग्रायाव मोननायसै जोंनि मैगं जायखौ बुंना जायखौ बुंदों एक्स' एकथा जायखौ आं नांला आं नां नाम लाजोबनो हाया जों बेखौ बैसागु बोथोराव जोङो जायो नङा होमबा? जायखौ जोङो दिंखिनिफ्राय लानानै थास'निफ्राय लानानै जिखुनु खुंखा बेफोरबायदिनो लेवा बेन्दों गासैखौबो जोङो लानानै गासै मोनसे मोनसे मोन मोनसे मोनसे जोङो बुथुमनानै गासै जोङो एक्स एकथटा जायखौ बुंदों जायखौ नामला जोमनाया बेखौ जोङो संनानै बा जोङो रायजोयैनो जोङो मोनसे जानाय जायो बे जानाय जायो। लोगोसे जोङो बे बेजों लोगोसे जोंनि जिथुनाखि बर'नि जिथुनिखि जि आइटेक मोननाय माखासे जौ बेफोर जौखौबो जोङो बै बैसागु बोसोराव जोङो। बाहायनाय जायो एबा जोङो लोंनाय जायो। नंगौ जोङो बैसागु बोथोराव बेफोरबायदिनो जोङो रंजायो दिनै जोङो बैसागु बोथोराव जोङो। दिनै स्नि सानखौ जोङो फालिनाय जायो जोङो बैसागु बोथोराव जोङो स्नि सान जों रंजानाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो सेथि हाबाफारि फालि बायदि जोङो सुथखै हाबाफ फारि बदि जोंहा बेबायदि मोसौखौ मोसौ थुखैयो मोस थुखांनायनि उनावो बैसागु बरायनाय जायो। बैसागु बरारनायजों लोगोसे जोङो आं बयबो बुंखाबाय जोंहा खुंखा खुखै जानाय जायो खुंखा एबा गोखा गोखै जानाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा नैथि सान हिसाबै जोंहा माखासे जोंनि। बर' समाजनि नियमनिफोराददि माखासे जों गो थैसि बावनायफोरबायदि हाबा। जायो जेरै जायफोरा जोंनि आबै आबौ मानसिफोरा मुंख्लं जालांबाय बफोर मुंख्लं जालांनायफोर जोङो दिनै सोरगोआव आलाो गोजोन थैनांगौनि थाखाय बिथांमोननो दिनै जों माखासे बेफोरबायदिनो दिनै जाखासे। माखासे जाग्रा मुवा होननानै बिदिनो माखासे जोंनि जि जोम होनानै बिथांमोनखौ ब बावउनाय जायो जाहाथे। बिथांमोनाबो बैसागु बोथोराव रंजानो हायो बेनि थाखाय बिथांमोन। बिथांमोनखौ जोङो आर'ज गाबनाय जायो बैसागु से थारिखआव बेफोर बायदिनो जोङो। थिग बेबायदिनो नैथि हाबाफफोर जेबा बैसागुनि नै अक्ट'निफ्राय जों माखासे ज मोसानाय जायो जेरै न' न' जों मोसानाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो न'खरफ्राव हाबै हाबै जों मोसायो जेरै
उम।
जों सानजानिफ्राय लानानै सोनाबजों जों नखर न'खर मोसानाय जायो थिग बेबायदिनो जोङो गासै न'खरफ्राव जों हाबनानै जोङो बेबायदिनो जोङो जोंनि न'खरनि जिथुनाखि सुबुंफोर बैफोर सुबुंफोरा दिनै जोंनि जोंनि न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो दिनै मोसानायजों लोगोसे जों माखासे बोरबांसा साबनाय जायो जाहाथे बिथांमोननि जिउआ सोरगा जाहाथे बिथांमोना आला गोजोनु सुख सान्थि रायजो मोनजानो हायो बिनि थाखाय जो बैसागु बोथोरफ्रावबो जोङो नखर'खर हाबनानै बो सारसिनाय जायो। थिग बेफायनो बिथांमोना मोजां मोननानै जोंनो बेफोरबायदिनो माखासे अनसुंथाइफोर होैयो। जेरै बेफोरबायदिनो माखासे जोंनो माखासे बिदिनो माखासे खेन्दाफोर होन हरनाय जायो। बिदिनो जोङो न'खर न'खर हाबनानै बेदिनो जोंनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बा बैसागु बोथोराव जोङो बयबोनिबो न'खर खेबसे हाबो जिहेथु बेफोरबायदिनो जोंनो माखासे लोंग्रा बेबायनो माखासे साहा मुरि बेफोरबायदिबो होनाय जायो। बेबायदिनो जोङो माखासे जोङो जिथु बर'नि जिथुनाखि जायथाइ बनाय जेखौ जौ होनना बुंनांगोन बै जों जौजों माखासे बेदरखौ जों गासैबो न'खरफ्रावनो जोंनो बा जों जोंनियाव होनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोङो बैफोरखौ जोङो लोङो लोंनानै जोङो मोसानाय जायो। मोसानायजों लोगोसे जोङो जिथुनाखि जोङो बैसागु बोथोरखौ बैसागु बोथोरा जोब्बाय बा बैसागु बोथोरा जोबनाय लोगो लोगो जोङो जोङो बेबायदिनो रायजोयैनो जोङो बा जो गासिबो जयैनो जोंङो मोनसे लंफ' लंफ आरो ओंखाम जानाय हाबाफोरबो लानाय जायो। जिहेथु जोङो बैसागु बोथोराव जयैनो रंजाबायबो रं जानायनि जिथुनिखि मा से मोननाय रां बै रांफोरजों जों माखासे बिदिनो जोङो माखासे ओहो माखासे जोङो बिदिनो अमा अमाफोर बायनानै बेबायदिनो जोङो अमाफोर बायनानै बेबायदिनो जयैनो जोङो ओंखाम बोथिसेखौ जोङो ज'यैनो जोङो मिनि सुयै बा बिदिनो जोङो रंजा बाजायै जोङो माखासे जोङो मोसानायखौ बा रंजानायखौ जोङो लाउखार ओंखाम जानायनि गेजेरजों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा बैसागु बोथोरा जोबथारनोसै सम बैसागु जोबथार बैसागो बोथोरा जोबनोसै अबा जों माखासे बेफोरबायदिनो जों माखासे जोंहा ओहोम माबा थायो बैसागु बोथोराव जोंहा बेबायदिनो बैासागु जों बिदाय होननानै बुङो जायखौ बैसागु बिदाय बै बैसागु बिथाइफोरावबो बेबायदिनो जोङो गाजा गोमजायै रंजायो बैसागु बोथोर बिदाय बैसागो बोथोराव जोङो बिदाय होयो बैसागु बोसोराव जोङो बेफोरबायदिनो जोङो गुबुन-गुबुन गामिनि जिथुनिखि मोसाफैयो। बेफोर मोसाहैनायजों लोगोसे जोङो मोसाहोनायजों लोगोसे जोङो बिदिनो माखासे जोङो प्राइजफोर थायो। बेफोरबायदिनो बहागि बिदियाव माखसे बिदिनो रोखोमनि माखासे थानायनि अनगायैबो गुबुन - गुबुन खेलाफोर होनाय जायो बेफोरबायदिनो माखासे भलिबलफोर थायो बेफोरबायदिनो माखासे दिरुं बोलानाय आइजोफोरनि हौवाफोरनि दिरुं बोलानाय बेफोरदिनो भलि गेलेनाय बेफोरबायदिनो माखासे रोखोमनि खेलफोर थायो। नाथाय बैफोर खेलखौ जोङो होनाय जायो बिदिनो बैसागु बिदायआव होनाय जायो। थिग बेफोरदिनो जोंनि जोंनिथिं जिथुनेखि हारिमु जोंथिं गुबुन बायदिनो माखासे बिदिनो दिजे सावउनखौ जों लानानै मोसानायखौ नुनो मोना थिग बेबायदिनो जो गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय माखासे जोंनि बर'नि हारिमु जिथुनिखि खाम सिफुं जथा, सेेरजा बिफोरखौ लानानै जों मै-मैखोमै मोसानाय जायो बेफोरखौनो जोङो लानानै दिनैसिमबो दङ। नाथाय जोंनि बर'नि जिथुनिखि जोंनि दोरोङारि रं बायदि गाननाय जोमनाय बेफोर गाननाय जोमनायखौ लानानानै जोङो बिदिनो बैसागो बोथोराव रंजानाय जायो बा बैसागो बोथोराव मोसानाय जायो। जेरै आइजोफोरनि थाखाय दख'ना दङ। जेरै सेंग्राफोरनि थाखाय दिनै गामसा दङ थिग बेफोरबायदिनो दिनै जोंहा दंखायो हारिहा जोंहा दिनै गानग्रा जोमग्रा दंखायो दिनै दख'ना दङ, आर'नाइ दङ, आर'नाइ गस्ला दङ थिग बेबायदिनो खाम दङ, सिफुं दङ, सेरजा दङ। बेखौ लानानै जों बैसागु रंजायो मोसायो। नंगौ नोंथां जिथु बैसागु बेखौ लानानै नोंथाङा बे जोबथारनाय बेलायाव माबा मोनसे बुंनो गोनांं दंबावो नामा?
ओ नोंथाङानो जोबोर मोजाङै फोरमायबाय आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथांजों सावरायनानै। जेनेबा थालांनाय बायदि बाथ्राखौ मोनासै आं।
नंगौ नंगौ नोंथांबा जिथु जोंना समा जाबाय। नोंथांजों आरो इयुन समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो फिन सावरायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ जागोन नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।